अ खोनादों ना नोंथां? औ नोंथां खोनादों औ मा खालामगासिनो दा?
आं दा नोंथां ओरैनो दङ नोंथाङालाय?
आंबो दङ नै बिदिनो माने बोथोराबो एसे गरम नालाय माने सो बार जागासिनो
औ
औ औ दा जों बिदिब्ला मोनसे आयदानि सायाव जोङो सावरायनो बे समाव
औ जायो।
सोलोंथाइनि सायाव जोङो एसे सावरायनो
औ जागोन दे नोंथां।
सोलोंथाइ होनब्लाथ' जोङो मोनथियो जिम माने सोलोंथाइया गुबुन गुबुन रोखोमनि जोङो मोननो हायो। जायखौ जोङो बुङो ओ ओ जि फरायसालियाव थांनानै जि सोलोंनाय सोलोंथाइ बेफोरो आलादा आरो बिदिनो माने गुबुन गुबुन माने सोलोंथाइबो जोङो मोननो हायो बिदिनो माने गुबुन गु बुन बिथिङाव बिदिनो दामनाय देनाय बा मोसानाय मुसुरनाय बेफोर बायदि सोलोंथाइ बा बिदिनो खेला दुलानि सोलोंथाइ बेफोरखौ जों मोननो हायो जों बे समाव ओ बांसि नै जोङो सावरायनो जिहेथु जों फरायसालियाव थांनानै जि सोलोंनाय जि सोलोंथाइ
औ
जों बेनि बागै जोङो सावरायगोन जोङो बुंनो थाङोब्ला सिथ थियावनो जोङो जोंनि न'खर न'खरानो जोंनि सेथि फरायसा सालि होननानै जोङो बुंनो हायो। जोङो जि जायगानिफ्राय जोंनि जि ओ बिमानि रावखौ जोङो जि बुंनाय बेबायदि रायनाय बेखौ जोङो सोलोंनो हायो आरो लोगोसे जोङो गुबुन गुबुन बिदिनो माने ओ जोंनि जिउआव नांगौ जि आखल दानाय बेफोर गियानफोरखौ माने सोलोंथाइफोरखौ जोङो सोलोंनो हायो आरो न'खरनिफ्राय आरो जि सो सेकेणडारि जि सोलोंथाइ बेखौ जोङो फरायसालियाव थांनानै लानाय जायो आरो जों बे फरायसालियाव थांनानै जि सोलोंनाय जि गियान सोलोंथाइ बेयाव जों गोबां माने सोलोंनानै गियानफोरखौ जोङो आरजिनो हायो। आरो जोङो दिनैनि मु गायाव माने बेबायदि सोलोंथाइ लानाया गोनां होननानै आङो सानो आरो
औ
जोङो गोदोनि मुगाखौज जोङो मुंखब्ला जोङो बिदिनो मोनथिनो हायो जे गोदो माने गोबां बिदिनो फरायनाय बिथिङाव जोंनि सु समाजफोराव जोंनि हारियाव माने गोबां बिदिनो खम सुबुंफोरा सोलोंथाइखौ लानो मोनदोंमोन। बिथांमोना माने न'ख खरनि जि बायदि रांखान्थि बिथिंनि जि ओ बेबायदि हेफाजाब मोनैनि थाखाय गोबाङा फरायनो मोनाखै बा गोदोथ' बेबायदि माने फरायसालिफ्राबो बिदि गोबां नङामोन गोजान गोजान थांनानै फरायनांगौ जायो बेबायदिमोन। नाथाय दानि जों मुगायाव नुनो मोनो बेबायदिनो गोबां ओ फरायसालिफोर बा फरायसालिमा बिदिनो मुलुगसोलोंसालि बेफोरखौ जोङो मोननो हाबाय आरो गावनि खाथि खाथियावनो। जों बेफोराव सोलोंनानै गोबां गियानफोरखौ माने आरजिनो हायो आरो। आरो जोङो माने दानि मुगायाव जायफोरा सोलोंथाइ खौ लागासिनो बिथांमोना माने बांसिन बेबायदि सोलोंथायाव गोसो होनानै जे जायफोरा सोलोंथाइ बिथिङाव दाबो गोसो होआखै बिसोर खौ माने फोरोंनांगौ बुंनो नांगौ आरो एवारनेस माने बेबायदि होबोला मोजां होननानै आं सानो। जि जोंनि गोदोनि समाव जायफोर जोंनि गेदेमा सुबुंफ्रा माने जिबादि एस सोलोंथाइ लानानै बिथांमोना गोबां खस्थ' खालामनानै गामि गामि हाबनानै माने बिदि सोलोंथाइ लानांगौ सोलोंनांगौ होननानै एवारनेस होननायखायसो जोंनि हारिया बा जोंनि समासाव बेबाय बि दायो एसे जौगानाय सफायदों होननानै आं सानो। बेनिखायनो माने दानि जि फरायफुनाय बा फरायनानै थानाय बिथांमोनाबो माने गुबुननो फोरोंनांगौ आरो सोलोंथायानो जाबाय सेयार खालामनाय सेयारिं खालामनांगौ आरो। गावसे रोंबाय आरो गुबुननो फोरोंनांगौ थ' नोंथाङाबो बे समाव बुंनो हागोन नोंथांनि बायदि जि सोलोंथाइनि बागै।
औ ओ
नोंथाङानो होनदों जे गिबियावनो जोङो न'आव न'खराव सोलोंग्रोयोना। औ औ औ नंगौ बिमा राव खौनो सोलोंग्रोयो औ औ आरो जों नैथियाव जेनबा फरायसालि
फ्राव सोलोंहैयो।
औ औ
औ जेरै
जेरै फोरोंगिरिफ्रा जोंनि नैथियाव थाबाय। औ औ
औ
होनबा गिबियावनो जों सोलोंथाइ होनोब्लाथ' सोलोंथाइया जोंना उज्रिनायनिफ्रायनो जाजेनखायो। औ औ औ एकदमबारे माने ओ जिउ जोबजासिमखौनो होजाबाय आरोखि। औ औ
गिबियावनो जेनेबा
जेनेबा ओ
नोंथांआ होंखादोंमोनना जेरै सोलोंथाइआ खालि जोंना फरायसालियावल' मोना गुबुन
गुबुन बिथिङावबो मोनो जेरै गेलेनाय गान खननाय मुसुरनाय
अ गिबियावनो जेनेबा उजि जेननायावनो माखौ सोलोंग्रोयो गथ'आ
जेनेबा मानबायनाय बा मा मा बाबा बेफोरबायदि होननाय आरोखि ना। औ ओमफ्राय बिनि उनावसो गथ'आ जेनेबा ओ नै बोसोर बा थाम बोसोर जाबासो बेखौ जेनेबा मोनसे
से फरायसालियाव सोहरोना औ औ नंगौ जेरै मा होनो बेखौ प्रि प्राइमारि होनगोनदां प्रि प्राइमारि स्कुल होनो औ। औ औ
जेरै बाहाय बांसिनखौनो गेलेनानै फोरोङो आरोखि फोरोंगिरिफोरा।
नोंखौ औ
जेरै बलफोरजों बा बायदिसिना गेलेग्रा मुवा बेसादफोरजों फोरोंनाय जायो।
औ।
आरो बेनि उनावसो बियो जुदि ओ बा बोसोर बा द' बोसोर फ्राव बेखौ जेनेबा ओ प्राइमारि लेभेलाव सोगोन आरोखि। जेरावसो बियो जेनेबा ओ आखर बोनायफोरखौ मोजाङै हागोन आरोखि जेनेबा बेनि ओ माखासे
माखासे ओ फाइन मटर स्किलफोर थायोना बेफोर
समावसो मोजां जागोन आरोखि। औ। आरो जेनेबा गोदोनि बिथिङाव सोलोंथाइखौ होनोब्ला गोदोहायथ' ओ टेक्न'ल'जिफ्राबो एस एफाग्राब ओ मोजां नङामोन नालाय ओमफ्राय एफाग्राब जेनेबा टेक्न'ल'जिफोर बाहायनाय जायामोन आरोखि फरायसालिफ्राव।
औ।
जे जोङो दा दानि जुगाव बिराद टेक्न'लजि बाहायनायखौ नुयो जोङो फरायसालिफ्राव। जेरै कम्पिउटार लेब्सफोर थायो बा ओम जेनेबा ओ ब्लेक बर्ड बा ह्वाइट बर्डनि जायगा स्मार्ट बर्डफोर बाहायनायखौ नुयो।
थ' नुयो औ। जेराव ओ भिडिअ'फोरजों फोरोङोना भिडिअ'
ओम। जे ओ जेराव गथ'फ्राबो बांसिन गोसो होसिननाय जायो आरोखि भिडिअ'फोरजों फोरोंबा आरो
आरो जेनेबा गोसोआव थां औ नोंगौ औ।
आरो जेनेबा मा फोरोंदों बेफोरनि कनसेप्टफोरखौबो मोजाङै बुजिनानै लानो हायो गथ'फ्रा आरो गोबावसिनबो
गोबावसिनबो
थायो आरो खि बे ओ भिदिअ जों सोलोंनायाय आरोखि भिदिअ नि थ्रुयै बा भिडिअ बा बाहायो ओमफ्राय साउड साउन्डबो थाखागोन भिडिअ आवथ'।
औ औ नंगौ।
औ आरो जेनेबा रायलायनायफोराबो जेनेबा साबसिन जागोन आरोखि बेफोराव।
औ।
औ।
औ।
दा नोंथां ओ नोंथाङाबो होनदो एसे।
औ नोंथां बुंनाया नंगौ थारैनो माने बेयो नंगौ आरो दान नि जिथु एन इ पि जि निउ इडुकेसन पलिसिनि जि माने सोलोंथाइ गोदान माने खान्थिफोर बे फोरावथ' माने गोबां बेबायदिनो बेफोरखौ लाना फैनाय जादों आरो जाहाथे जों जोंनि गथ'फोरा माने माबोरैहाय जौगालांनो हायो। आरो जोंनि माबाफ्रा माने गुबुन हादरफोरनि बेबायदि सोलोंथाइ बेफोरखौ माने स्टाडिस खालायदों बिसोर माने बेसेबां जौगादों दा बेफोरबायदिनो माने एसे किसुमान माबाफोरखौ माने जोंनि माबो लाबोनाय जादों आरो हादराव दा जों माबोरैहाय जोंनि गथ'फोर खौ माबोरैहाय ट्रेन खालामनो हागोन। फोरोंनो हागोन दा बेफोरखौ माने मोजां जादों जोङो माने आरो जोंथ' मोनथिखायो माने सोलोंथाइया गोनां। सोलोंथाइयानो जोंनि समाजखौ जोंनि हादरखौ। जौगाहोयो आरो दा नै। सोलोंथाइया जौगानायखायनो दिनै बुहुमा दिनै बेसेबा गोजौआव। जौगालांदों दा बेनिखायनो बे। बेखौनो बुंनो सानो सोलोंथाइखौ जोंङो लानो नांगौ आरो। सोलोंथाइखौ जोंङो लानानै ओरैनो थानो नाङा जेन गुबुननोबो जोंङो। सेयार खालामनो नांगौ आरो अब्लासो माने। जोंनि समाजा माने बेबायदि गोग्गो जागोन। आरो लोगोसे जोंनि हादरा जोंनि हारिया माने। जौगागोन आरो आं बेखौनो माने औ बुंनो सानो।
औ।
औ नोंथांङाबो आरो बुंनो हागोन गोसो
औ नोंथां नोंगौ जेनेबा। ओ हारिया जौगानो थाखाय सोलोंथाइाथ' बिराद गोनांथिथार। औ आरो बिनि सायाव आं बेखौनो बुंनो सानोदि जेनेबा गथ'आ। सोलोंथाइखौ लायोब्ला गावनि बिमा रावजों सोलोंनाया। गाहामसिन आरोखि मानोना बियो गावनि बिमा रावजों सोलोङोब्ला साबसिनै।
दिनै गाहामसिनै रोंगो आरोखि औ औ नोंगौ नंगौ ना? औ नंगौ बे थारैनो सैथो मानो होनब्ला जोंङो। गावनि बिमानि रावजोंसो जोंङो जोंनि। मानो होनब्ला दुखु सुखु। जोंनि जानाय लोंनाय गासै बिथिंखौबो जोंङो मोजाङै फोरमायनो हायो नों जेसे। खि माने गुबुन रावखौ जोंङो रोंनो नांगौ जों जेसांनो राव रोंङो जोंनि थाखायनो मोजां। नाथाय जोंङो गुबुननि रावजों जोंङो बेयो माने। जोंनि दुखु सुखु गासैखौबो जोंङो। जि ए टु जेद माने फोरमायजोबनो हाया आरो। मानो होनब्ला जिहेतु औ औ। मानो होनोमब्ला बेयो मानो होनबा गुबुननि राव बिदि जायो दा जोंनि बिमानि राव बेजोंनो जुदि जोंङो। सोलोङोब्ला आरो बेखौ जोंङो रोंङोब्ला माने। बे मोजां आरो साबसिन ओ औ। नंगौ नोंथां होननाया नोंगौ जोंना बिदिब्ला समाबो जाबाय जों बेसें खिनियावनो दोनथ'सै नामा नोंथां औ औ जागोदे औ दे गोजोननाय थाबाय।
औ दे गोजोन्थों